हेल' नोंथां औ औ औ औ नोंथां दङ
औ आं होमब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ नाजानो हागोन
औ होमबा आंनि जोंनि सावस्रि बा जोंनि देहाखौ माबोरै गोग्गोयै लाखि नांगौ बेनि थाखाय जों मा मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं एसे सुंदयै सावरायनोसै नोंथांनिसिम
औ औ नोंथाङा सावरायजागोन बिदिब्ला नोंथाङा जों गावबा गावनि देहा खौ माबादि आ सांग्राङै लाखिनांगौ बेफोरबायदि बिनि सायाव एसे फोरबायना होनायसै
जों सिगाङावनो जोंनि देहाखौ माने गोबां रोखोमै जोङो जोथोनै लाखिनो हायो आरोना सिगाङावनो जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो मोजां माने बारहावानि गोनांथि जायो आरो ना
औ नोंथां
बेयावनो माने मोजां बारहायाव नोंथाङा मोजां बारहायाव थानांगोन जेनेबा गाज्रि बारहायाव थायोबा माने गाज्रि जालाङो नालाय ओंखायनो जोङो गिबियावनो गावनि देहा खौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंङो दैनि फार्स्ट जों गिबियावनो माने लोंनाय दै जों मानो होनबा गिबियावनो जोङो लोंनाय दैनिफ्रायबो जोंहा जोंनि देहायाव जिखिनि नांगौ जायो मानो होनबा दैनिफ्रायसो जोङो गोबां माने जेखिनि जोंनि देहा सिङाव थानाय माखासे मायनाफोरा माने समफ्ल' बिदिनो बिखा गासैबो खामानि दैनि सायाव सोनारो नालाय
औ औ नोंथां
गिबियावनो माने दै जों गोबां बिबांनि दै लोंनांगौ आरो ना गिबियावनो बिनि उनाव जायो जोंहा माने जानाय आदार माने जानाय आदारनिफ्रायबो जोंहा गोबां बिबाङावनो माने जोंनि देहाया माने खायसे बिथिङाव खहा जायो खायसे बिथिङाव माने गाज्रि जायो आरोना बा खायसे बिथिङाव जोंहा माने मुलामफा जायो औ बिदिनो जोङो जोंनि देहाखौ माने सावस्रिखौ माने गोगोयै लाखिनोब्ला जों गिबियावनो जानाय आदार ओमफ्राय बिदिनो माखासे एक्सार साइस खालाम नांगोन आरोना
औ औ नोंथां
माने जों गिबियावनो फुङावनो सिखारनांगोन थाब थाबनो माने जों बे हुदाखौ जोङो लाखिनांगोन आरोना फुङाव थाब सिखारनायनि हुदा आरो बेजों लोगोसे जों मा जोंनि देहाखौ माने रिलेक्स माने जोंनि देहाखौ माने जोंनि बे बडि माइन्न्दखौ माने खमैब्लाबो दाइन घन्टा बा जि घन्टा जों माने जोङो जोंनि देहाखौ रिलेक्स होनांगौ माने जों उन्दुनांगौ आरोना माने जोङो जोंनि देहाखौ जोङो नैजिब्रै घन्टा माने खामानि मावनो होबाय थानाङा आरोना मानो होनबा नैजिब्रै घन्टा खामानि मावोब्ला जोंनि देहाया माने खस्थ' मोनो आरोना
औ औ नोंथां एसे औ सांग्राङै लाखिनो थाखाय रेस्टबो लाखिनांगोन औ
होनांगौ माने बि मेइन माबायानो जाबाय जोंना रेस्ट लाखिनांगौ बेबायदिनो जोङो फुङाव सिखारनाय हुदा खालामनांगौ थाब थाब सिखार नांगौ फुङाव थाब सिखारनानै नोंथाङा मोखां गथं बिदिनो थाब सुनांगौ बेनिफ्राय एक्सारसाइस खालामनांगौ माने फुं फुङाव हायोबा खारनाय हुदा खालामनांगौ आरो ना खारनाय हुदा खालाम नांगौ मानो होनब्ला जोंहा खारनाय हुदानिफ्रायबो जोंहा माखासे बेमार आजार जानाय ओमफ्राय माने डाइजेसनफोरा माने मोजां जायो आरो ना थिग बेबायदिनो जोङो जानाय आदार बुङोब्ला जोंहा माने हायोब्ला जोङो गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जों जानांगौ आरो ना गोथां मैगं थाइगं जायफोराव जोङो मुलि बायदिसिनाफोरखौ मोनो जेरै बिदिनो लाफा मैद द्रु खिफ्रि बेन्दों लेवा मानि मुनि बिदिनो फाथो बेफोर माने एसेबां हायो गोथां बेसाटखौ जानांगौ आरोना बिदिनो जोङो जेनेबा फस हमनानै ला फास्ट फुड आरिफोरखौ जों बारा जानो नाङा आरो ना बेफोरबायदि मानो माने जाय मैगं थाइगङाव मुलि होआलासिनो सङोबा मुलि होआलासिनो गायनाय जायो बेफोरबायदिखौ जोङो जानां जानांगौ आरोना मानो होनब्ला आथिखालाव गोबां मैगङाव मुलि होनायसो मोनजोबो नालाय जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौआनो जा फिथाइ सामथाइयानो जा माने बेखौ जोङो बे मुलि होनाय जिरादफोरखौ जोङो हायोब्ला जानायखौ खम खालामनांगौ आरोना
औ औ नोंथां
फिथाइ सामथाइफोरखौ दायो आथिखालावबो फिथाइ सामथायावबो गोबां बिबांनि मुलि होनानैसो फिथाइ सामथाइखौ गायनाय जायो नालाय माने फिथाइ जाय फिथाइया जाय फिथाइया थाम दान गाहाम लायो मोननायावबा देरनो बेबायदि फिथाइखौ जेनेबा बिजि थुनानै साननै सानथाम सानब्रै सानबायावनो मोननाय खालामो बा जाजानाय खालामो बेफोरबायदि मुवाखौ जानायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ आरोना
औ औ नोंथां
उम बिदिनो जों आरो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय आरो जोङो गोबां बिबांनि जेनेबा दानि जुगावथ' गोबां निसा बेसाद ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नों
जोङो माने निसा बेसादखौ बाहायनायनिफ्राय माने हायोब्ला टटेलि जानगाराव थानांगौ आरो जेबा निसा बसतु बुडोबोला सादा बिरिनिफ्राय लानानै बि बिदिनो जौ लोंनाय बिदिनो मा माखासे दङ द्राग्सफोर लानाय बिदिनो बुहुत बे बुहुमाव माने निसा बुस्थु बुहुत ओंखारबाय ना
औ औ
जोङो माने बे निसा बुस्थु लानायखौ जोङो माने हायोब्ला जों गारथारनांगौ आरो ना निसा बुस्थु लायोबा जोंनि देहायाव माखासे जेरै सादा बिरि जायोबा सोरबा सोबोबा जोंनि बिखा समफ्लब बेफोराव माने माने सिङाव गाराय जायोबा गोसोम जानानै माने जोंनि बियाव देहा खस्थ' जायो नालाय
औ नोंथां
सुुर लोङोब्ला लिभारफोरा बया जायो मा जायो बिदिनो लिभार देमेज जानानै जोंनि देहाया सावस्रिया माने नोंथाङा गोबाव सम थांना थानायाव माने खस्थ' जायोबा गोब्राब जायो माने सानैसो उनावनो जिउ खहा जायो आरो बेनिखायनो जोङो निसा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मुलि होनाय बिफां लाइफां जेनेबा फिथाइ सामथायाइफोरनिफ्राय जानगाराव जानगाराव थानांगौ मानो होनब्ला जों गावनि देहाखौ माने गावनि देहाखौनो जोङो माने मोजाङै माने जोथोन लांगौ आरो नामा माने बे गावबा गावनि सायावसो आरोना बेनिखायनो जोङो दा जों गानि गावावनि गावनि देहाखौ जों गावनो अननांगौ आरोना थिग बेबायदिनो जों गावनि देहाखौ माने जोथोनै लाखिनो हायो आरोना नोंथाङाबो बे देहाखौ माबोरै जेनबा गोग्गोयै लाखिनांगौ गावनि सावस्रिखौ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन औ बिब्दिनो औ जों आं आंथ' आंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय बा बेफोरबायदिनो सांग्राङै लाखिनो थाखाय बेफोरबायदिनो फुङाव बा द' बाजिनि सिगांनो सिखारनाय जायो नोंथां औ बेफोरबायदिनो फुङाव सिखारनानै जों फुंनि गोगो बार हावा जायो बेफोरबायदिनो खा खाथि खालानि फिल्डफोराव थांनानै बेफोरबायदिनो बियाम बा एक्सारसाइस बेफोरबायदि खालामनाय जायो नोंथां
औ
औ बेफोरबायदिनो जों सानसेयाव नै थाम लिटारसो जेसेबां हायो एसेबां दै लोंनो नांगौ औ बेफोर औ बेफोरबायदिनो गोथां मैगं थाइगं बेफोरबायदिनो जोंनि न'आवनो थानाय फिथाइ सामथायाइ सुमफ्राम आनारस बेफोरबायदिखौ जानो नांगौ गोथां मैगं थाइगं बुङोब्ला जों न'आवनो गोबोर हासारजों गायनाय गोबोर हासार होनानै गायनाय जोंनि न'निनो लकेल मैगं बेफोरबायदि बिदिनो लाइ लाफा आरो बेनि अनगायैबो न'आवनो गोबोर हासार होनानै गायनाय बेफोरबायदिनो लेस्रा भिन्दि पथल बेफोरबायदि मैगंखौबो जों न'नि गोबोर हासार होनानै गायनानै जायोब्ला मोजां जायो नोंथां खोनादोंं नना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ बेफोरबायदिनो गोग्गो दैनि दैखौबो जों एसे गो गोदै लोंनो नांगौ नोंथांखौ बेफोरबायदिनो बेलासिफोरावबो जों बार जानो नांगौ मोनाबिलि समाव बेफोरबायदिनो एक्सारसाइस खालामनो नांगौ लोगोसे औ नोंथां औ बिदिब्लानो थाङासै फोरमायनो हसै
बुंनायनि सोमोन्दै आंबो एसे बुंना होबावनो सानदों माना नोंथाङा गोदोनि गोगो दैनि खोथा बुंनो नालाय नोंथाङा बे थारैनो नंगौ जोङो माने माखासे बेरामफ दैनिफ्रायनो जायो नालाय मानो होनब्ला जोंनो माने देहायाव गोगो दैनि जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला खायसेया माने दैखौ खालामो दानि जुगावथ' जोङो दंखलफोर बिदिनो टेपफोरनि बा मटरफोरनि आजिखालाव दैखौ मोनो नालाय बेनिफ्राय जोङो माखासे खालामो सोरबा सोरबा बे दैखौ माने सरा लाबासिनो फिल्टार खालामालासिनो माने खायसेया एफाजिनो लोङोम बेबादि लोंनायनिफ्राय माने लोंबाथ दैया लोंजायो जायो खिन्थु बिनि उन माने उनावसो बिनि लैखोनखौ बा बिनि माबाखौ नुनो मोनो आरोना मानो होनब्ला बे दं कल बा सरि दैयाव बै टेबनिफ्राय ओंखारनाय माखासे मटरनिफ्राय ओंखारनाय दै आं माने माखासे मा थायो जिउसाफोर थायो माने जिउसा बिदिनो आरो मा होनो मोनसे आइरन होनो आरो माने जाहैब सि दै लहा बिदिनो सेरेब दंखलनि लहा सेरेब माबा सेरेब पाइपनि सेरेब बिदि मा जायो बे दैनि गेजेरजों फैफायो आरोना ओमफफ्राय बे जुदि नों बे दैखौ सरा सरालाबासिनो लोङोब्ला मा जायो जोंनि देहायाव बे दैया थांफानानै बे दैजों लोगोसे लोगोसे जोंनि देहा सिङाव माखासे जेनेबा बिदिनो उदैयाव जानाय बेराम जायो अन्थाइ जानाय बिदिनो माइबा ज बिदिनो अन्थाइ जानाय लिबाराव प्रब्लेम जानाय किडनि स्टन जानाय बिनो गोबां नुनो मोनो आरो ना बे मानि जायोबा जोंनि गोग्गो दै गैयैनिफ्राय जायो आरोना जों माने गोगो दैखौ बाहायनाया जोबोद गोनांथारमाने जों गोग्गो दै लोङोब्ला जोङो जेनेबा फुंखाफोरनिफ्राय लाबोनानै लोंनांगोन हमनानै ला गोदोनिफ्राय' लोंबाय थायो जों फुंखानि दैखौनो लोंबाय नालाय फुंखानि दैया ओरैबायाददि गोग्गो जायो नालाय माने बेखौ लाबोनानै मा खालामनांगौ नोंथाङा हायोब्ला माने फुदुंनानै लोंनांगौ आरोना देखौ फुदुंनानै गुसु खालाम
औ औ औ नोंथां बिब्दिनो औ गुदुं खालामनानै दुंनानै लोंङोब्ला जों जा ब बिस बायदि जउादों बेफोरखौ ओ
औ
थैयो ना बेफोरबायदि बुङो इदि होननानै मिथिगौ नोथां उम
माने बेयाव थानाय बेक्टेरियाफोरा थैजोबो आरो ना माने फुदुङोब्लाथाय फुदुंनानै नोंथाङा गुसु खालामनानै बे दैखौ लोंनो हायो आरो ना
औ दैयाव थानाय जा बिजानु बिफोरो
औ आरो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो माबाफोर देहानि थाखाय
नोंथाङाथ' एसे आगोलाव जा बुंखांबाय बेफोर बायदिनो जों देहाखौ ओ गोग्गोयै बा सांग्राङै लाखिनांगौ नोंथां औ बेफोर औ जि जोंथ'
देहाखौ माबादियै गोग्गोय बा सांग्राङै लाखिनांगौ बेखौ जे नोंथाङा फोरमाय बायानो नोंथां
औ औ
औ नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ औ नोंथांजों बे गोग्गो समाज नि गोदो माबा गोग्गो सावस्रिनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै बा नोंजों फोरमायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ नोंथां आंबो जा मोनथियामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोन मोनबाय नोंथां
औ दे होमबा जों लाखिथ'लायनोसै होमबा ना
औ औ दे नोंथां
औ दे दे